नोंथां
औ नोंथां
अ खुलुमबाय नोंथां माने जों दायो नोंथाङा फ्रि दङबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायना लादोंमोन
औ
आयदायाथ' बारि बागान खालामनायनिमोन गय नालेंखरनि दा आयदा आयदानि सायाव सावरायनोसैमोन नोंथां
औ
नोंथाङा फोरमायग्रोनो नामा नोंथां
औ फोरमायग्रो जागोन दे
दे नोंथां दे
औ ओ मानि बारै होनदोंमोन नोंथाङा बुंफिनलाय
औ गय आरो नालेंखर बागाननि सायाव आरो न'आवनो
जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ बांसिनानो गय बिफांफोरखौहायो जोङो जोंनि बर' मा सुबुंफोरनियावहायो जोङो नुनो मोनो नङा होनब्ला ओ जोङो गोदोनिफ्रायनो ओ ग्रोम -ग्रोम गयखौहाय जोङो गायबोनायखौ जोङो नुनो मोनो ओ गयखौहायो जोङो सिगांग्रो मारै मोननाय जायो होनोब्ला जोङो ओ माबोरै गायो होनोब्ला जोङो गय फिथाइखौहाय जोङो ओ सिगांग्रो जोङो हायाव हाय जावैग्रोनांगोन आरो बेखौहायो जोङो खिलि होनो थाखाय जोङो गय दुनायखौं बा जिगाबफोरजोंबो खोबनानै दोनग्रोनाय जायो आरोखि रज'ग्रो थाखाय ओ बिनिफ्राय ओ खिलि होनोनानै जोङो बेखौहायो एसे जौजासिम ओ मानसिनि जानजिसिम समानसिम जाजासिम जोङो बेखौहायो ओ बे जावैनाय हायावनो दोननाय जायो। ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो बेखौ गायनो थाखाय ओ बारिफोरावहायो हा नायनानै जोङो ओ बेखौहायो गावनि जखा नायनानै एसे गोजान - गोजानैनो जोङो जेनेबा गावनि गावजों गाव बिलाइजों बिलाइ नांज्लाय जाासेसेबां गोजान जोङो गायनानै। बारिफ। फोरावहाय। ओ‌‌ बिनि ओमफ्राय जोङो जौबाथाय बिबारा बारसिगोन बिबार बारनायनिफ्राय जोङो जोङो ओ। बिबार बारनानै फिथाइ जोङो फिसा फिसा फिथाइखौहाय जों थाइगेरनाय नुनो मोनो। ओ बियो फिसा - फिसा फिथाइाहायो माब्लाबा समावहायो सिरियोबो आरोखि। जायनो गाज्रि नाथाय बियो हारसिं सिरिनानै गोलैग्रोनाय जाखायो आरोखि हायाव।
नोंगौ नोथां।
निफ्राय जोङो एसे एसे देरनायखौ नुनो मोनब्ला जोङो ओ जेनेबा एसे देरबाथाय बियो गयनि महर लाबाय ओ फिथाइआ हायो ओ माने बेखौ बे फिथाइहायो जेब्ला गोथां जायो बेखौहाय जोङो फाननानै ओ बेजोंबो रां खामायनो हायो जोङो ओ बेनिफ्राय बे फिथाइखौहायो गय सफारि बा बायदिसिना बायदिसिना बायदिसिना जाग्रा मुवाफोरावहाय होनाय ओ जायो होननाय खोनादों। आरो जोङो मिथा फानबो जायो नङा होनब्ला ओ बेनिफ्राय जोङो ओ गय फिथाइाहायो मोनबाथाय बेखौहायो जोङो हाननानै बेनिफ्राय हाननानै जोङो ओ बस्थायाव जोङो सोनानै ओ बस तायाव सोनानै बेखौ जोङो हाखर बा दैफोरावहायो दैयाव गारसोमनोबा जोङो बस्थाखौ खाथेनानै दैयाव गारसोमबानो जाबाय आरोखि। बिनिफ्राय जोङो ओ फबनोबा जोङो ओ हाखरखौ सिगांग्रो एसे ओ जोङो ओ एसे गोथौ हां बांद्राय गोज गोथौद्राय नङा जासेबां। ओ फबनानै बेखौहायो फबनो थाखाय गय दुनायखंखौहायो जोङो सिगांग्रो बिलाइखौ हास सनानै गारगोरनानै जोङो बे हाखरावहायो ओ जेनेबा हाया बे गयखौ हायो सुनो हायै बा नांनो मोनै ओ जोङो सिगांग्रो सोरगिदिं खो माबा होग्रोनाय जायो आरोखि बिनिफ्राय जोङो गयखौहायो बेयावहाय लखबनानै ओ बस्थायाव ओ सोनानै बेयावहाय लखबनानैहायो दोननानै ओ हाखौहायो फबसिननानै दान मोनसे बा दान मोननै बेसोसो गोबाव बा बिनिफ्राय गोबावबो जोङो दोननो हायो। बेसेसिम गोबाव दोननाय खौनो जोङो गय बोराय होननानै बुंनाय जायो नङा होनब्ला बेनिफ्राय जोङो दानि जुगाव बुंनो थाङोब्ला गय बोरायाहायो थाइब्रैजोंनो बा थाइथामजोंनो नैजि रां नंङा होनब्ला जोङो बेफोरबाय दिनो जोबोद रां खामायनो हायो आरोखि गय जोंबो बिनिफ्राय नालेंखर होननानै बुङोब्लाथ जोङो बुंनो हायो नालेंखरखौबो बेबायदिनो जोङो फिथाइखौ हायो हायाव जावैगोरनानै ओ जावैग्रानै जोङो
जावैना दोननानै
खिलिगोर होनाय जायो बेनि फ्राय जोङो खिलिगोर होनोनानै बेखौबो फ्राय जोङो ओ बारिफोरावहाय न'आवहायनो गायनाय जायो आरोखि ओ बिनिफ्राय गायनानै जोङो बेखौहायो ओ एसे गोजौ जाबाथाय ओ बिबार महर लानानै जोङो बेखौहायो बिबारनिफ्राय फिथाइ महराव मोननाय जायो आरो बे फिथाइखौ जोङो गोरलैयावहायो बिदै बो लोंनो हायो नङा होनब्ला बेनिफ्राय बिदै मोनलोंनायनिफाय जोङो गोरा गोरा महरैबो मोननानै गोरा जाबाथाय बेखौहायो फिथाइखौहाय जानोबो हायो आरो जोङो फाननोबो हायो नङा होनब्ला
फंनैसो बुंङो नामा आगोन नोंथां। बिदिनो गोरोबलायनानै रायज्लायोब्ला मोजां जायो। दिनो जेरै नोंथाङाथ' गय जावगायनायनिफ्राय लानानै गयखौ माबोरै गायो ओ बर'फोर बा सुबुंफोरा गयखौ माबोरै जोथोनै जावायनानै माबोरै बारि बागानाव फबनानै हाननानै मोजाङै खिलि होनानै गयखौ जावायो बिनि सोमोन्दै मोजां फोरमायबाय। बिदिनो ओ खायसे खायसे गोबां हा गोनां बिगोमाफोरा बारि बागान खालामनायखौ नुनो मोनो। थिग बेया बिसो बेम गुबुननिफ्राय जोलै लाना फैनायनानै। गावनिफ्राय खामानि मावहोनायखौबो नुनो मोनो आरो नोंथां। बेनि उनाव बै दंफां फांखौ जोबोद जोथोन लानानै गायनो गोनां जायो आरो माने जाहाथे बेयाव फेदेरनायाव दंफांखौ मोजाङै मोजां खालामनानै जाहाथे हासार होनानै हाग्रा बंग्राखौ एवस्रांना होनानै बिदिनो नोंखौ मोजां फोलावनानै बायदि ओ बिबार बार होनानै बा फिथाइ थायहोनानै जों बेनिफ्राय गयखौ मोननो हायो। फिथाइ बेनि उनाव बिबायदिनो गय बागानखौ जेरै खालामो थिग बेबायदिनो नालेंखर खौबो बेबादिनो ओ गोरान फिथाइखौ हाननानै जावगायनानै बा हायाव फबना दोननानै खिलि ओंखारहोनाय गायना होनानै। ओ माने फुलिखो बेसेबां दान बा बोसोरनि उनाव जावखांनानै गायनानै नालेंखरनि खालामनायखौ नुनो मोनो। बिदिनो नालेंखलखौ जोंनि बर'फोरा गोदो लामा सेराव फांसेबा फांनै गायना लागोयो लाग्रोयो मोन बिनि उनाव बारि नि आथिया बा गोजौ जायगायाव गायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो थिग बेबादि नो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो बेफोरखौ बेफोरनि फिथाइफोरखौ फाननानै रांनि मुलाम्फा मोननो हायो। मानो हाथाय बाजाराव बि-बिसोरनि बा बेसेन बा साहिदा बियो बां-बांनायखौ आथिखालाव मोनथिनो हायो। बेयाव नोंथाङा बुंनाय बादिनो गयनिफ्राय गय बोराइ खालामनानै फाननो हायोब्ला जोबोद मुलाम्फा दं होननानै बुंदों। थाइसे ना थाइब्रैयावनो बे गयनिफ्राय गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। आरो माने खायसे खायसे खायसे दड दखानाव जाहेते बेफोरखौ फाननानै दखानिफोरा रां खा खामायनायखौ नुनो मोनो। इगबायदिनो नालेंखर खौबो जोंनि रंजाथाइ फोरबोफोर दोङो जेरै बा जानाय लोंनायनि बेयाव जा बेफोराव मागो दमासिफोराव फिथा सावनायफोरावबो नालेंखरफोरफोरखौ बाहायो। बै बारि बागाननिफ्रायनो हानना लाबोनानै बेबायदिनो गइ नालेंखरनि बागानखौ बर'फोरा गावसोरनि बारि बागानावनो खालामनानै लायो आरो बर'वाल' नङा गुबुनफोराबो आथिखालाव इ नारसारि बाहायनानै गायनायखौ जों नुनो मोनो दा बेबायदिनो बे नार्सारिफोरनिफ्राय बायना लाबोनानैबो गोबां माने अफिस फसंथानफोरावबो मानसिफोरा गायनायखौ नुनो मोनो आरो दा बेबायदिनो गय नालेंखरफोरखौथ' गाय गायबाय बागान खालामबाय बेनि अनगायैबो बेफोरखौ माने नार्सारिफोरनिफ्राय फाननानै मुलाम्फाबो लानो हायो बेबायदिनो जोंनि बर'फोराबो न'आवनो जागायनानै बा गायनानै नोंथाङा बुंनाय बदिनो जावायनानै गायनानै बैफोरफोरखौ फानहरनो हायो आरो माने गुबुन गुबुन जायगायाव फाननानै रांनि मुलाम्फा लानो हायो बेबायदिनो जोंनि गय नारेंखरनि बारि बागान खालामनाया नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ जो जायो आरो दा जोंनिया समाथ' बांद्राय गैया जि आरो जि मिनिटनिसे एनै बारोब्लाबो जायो दा बेनिखायनो दा जोंहा समा जायोब्ला ओ दोनगोन नोंथाङा फंसेफोर बुंनो बा फंनैफोर बुंदोङोबा बुंजाबावगोन ना गैलाबा दोनथ'नो हायो नोंथां
बुंनांगौथ' जेबो गैयामोन नोंथाङा जेरै बुंबाय जोङो मागो दमासि फोराव जोङो नालेंखर खौ हायो ओ फिथायाइावहायो होनानै जायो होननानै औ जोङो जानो हायो बेफोरबायदिनो जोङो नालेंख ननि मेथाइफोरबो मोननो थानसै जोबोर ओ रोखोम रो फोरनि जोङो फिथाइ सामथाइ बा मेथाइ इदिफोरावहायो जोङो मोननो थांसेै दानिया नङा होनब्ला
औ नोंथां औ
औ बिदिब्ला नोंथांजों रायज्लायना नै जोबोद गोजोननाय मोन
दे ओ उननि समफोराव लोगो मोनगोन नोंथां दे जागोन दे गोजोननाय थाबाय। गोजोननाय था